हेलौ अ नोंथां खोनादों ना नोंथां? हम जों दा मोनसे कुइसननि बागै आबा नि बागै रायलायनि आरो ना? आं नोंखौ कुइसन सोंगोन जों बैसागु सानबेसे खुंनाय जायो।
जोङो बैसागोखौ सान्स सान स्नि खुङो।
अ ओम नंगौ दे। जों बैसागुनि सिगाङाव मा जाग्रोयो? सोरबा सानसेबा साननै सिगाङाव आरो मा जाग्रोयो?
बैसागुनि
सानसेयाव साननै सिगाङाव आरो मा जाग्लोयो मा ओरैनो मा थुनाय जाग्रोयो?
जों बैसागुनि साननै सानसे सिगां माने सात दिननि सिगां जोंना मोसौ मोस मोसौ बैसागो जायो।
अ
जेराव जोङो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्राङै मोसौ थुखैनाय जायो।
मोसौ थुखैनायाव जों मा मा बाहायनाय जायो?
मोखौ थुखैनायाव जोङो मोसौनो माला गानहोनो थाखाय जोङो लाव, फान्थाव दिग्लि लथि थाराय बायदि रोखोम हाइजें बायदिनि माला बानायनानै गानहोनाय जायो। नोंथां आं नोंथांनाव मोनसे
अ दे सों‌ अ दे सोंजागोनदे।
जोङो बैसागुआव मा मा दामजु बाहायनाय जायो?
जों बैसागुआव खाल ज फुं, सेरजा उम। बिब्दिनो जाबस्रिं उनु बायनाय जायो आरो बायदि बायदि दंबावो।
औ।
उम। बार आंनाव मोनसे कुइसन दंमोन आरो ना।
अ दे बुं नोंथां।
उम। औ जोंनो गाननो थाखाय मा मा नांगौ जायो?
मा बुंदोमोन नोंथाङा?
बैसागुआव जोंनो मोसानो थाखाय गाननो गाननाय जोमनाय मा मा नांगौ जायो? सेंग्रानो आरो ना सेंग्रानो सेंग्रानो सेंग्रानो हौवासानो
औ हुवा हुवाफोरनो
अ हौवाफोरनो अ
बैसागुआव हौवासा मानसिफोरनो गामसा आर'नाय
उम।
बायदि गाननाय जायो बैसागु मोसानायाव।
आरो सिख्ला मानसिफोरनो सिख्ला एबा
सिख्ला मानसिफोरनो गोमो गाबनि दख'ना।
अ।
गोजजा गाबनि
उम।
गस्ला आरो आर'नाइ फास्रा लानाय जायो।
अ। बैसागु जों माबोरै खुङो?
बैसागुखौ जोङो सेंग्रा सिख्ला नङाबा गामिनि बोराइ बेन्थ'फोरजों ज' ज' लोगो नांनानै खुंनाय जायो।
उम नंगौ।
आं नोंथांनाव मोनसे सोंनि मोनसे सोंथि सोंनि।
दे सोंजागोन दे सों।
जोङो बैसागुखौ मानि थाखाय फालियो?
बैसागुखौ जोङो बर'फोरनि
अ।
बर'फोरनि औ। अ।
बैसागुआव जों हारि बर' हारिनि थाखाय फालिनाय जायो।
औ जादों नोंथांना। नोंथाङा मायबाफोर सोंबावगोन नामा?
बैसागु मोसानो थांनायाव जों मा मा लांङो मा मा अ अ लायो? सिनबार मायबा मायबि लानो
लानायाव बैसागु मोसानो थांनायाव
थांनायाव जोंहा जोंङो‌ अ लानाय
ओं जों बैसागु मोसानो थांनायाव जोङो जोंनि दामग्रा दामजुफोरखौ लायो। लोगोसे माइरं आरो
थयला लायो मानो होनबा जोंङो बैसागुआव न'खर न'खर हाबनानै मागियो मोसाना बेफोरखौ ला माइरं आरो रांफोरखौ लानो थाखाय जोंङो मना थयला बायदि लानाय जायो।
उम नंगौ। मोसौ थुखै ओफाय मोनसेखौ आं कुइसन सोंबावनि नोंनाव
ओं जागोन नोंथां।
मोसौ थुखैनायाव जों मा अ बा उम उम मा माबा होनोमोन मा सल'खौ बाहायनाय जायो जों मोसौ थुखैनायाव जों मा सल'खौ बाहायनाय जायो?
जोंङो मोसौ थुखैनायाव
अ।
जोंङो मोसौ थुखैनायाव लाव जा फान्थाव जा लाव जा फान्थाव जा होननाय मेथाइ दोंङो बेखौ बाहायनाय जायो।
उम।
आं नोंथांनो मोनसे कुइसन सोंनि।
दे सों उम।
गोदो बर'फोरा बैसागखौ सानबेसे खुंङोमोन?
गोदो बर'फोरा बैसागुखौ
नोंथांङा खोनादो ना?
उम र' दे बेखौ आं हानाय नंलादे मोनसेबाव आं नोंनाव कुइसन सोंनि आरो ना।
अ जागोन दे नोंथां।
उम। जों बैसागु मो मोसाखांना जों मा खालामो बेनि उनाव?
जों बैसागु मोसाखांनानै बैसागु मोसानायाव मोन्नाय जिखिनि माइरं रां रुफा बेफोरखौ जोंङो बाहायनानै
अ।
राइजोयैनो
उम।
जामुं जायो।
अ।
रायजोनि जिहेथु थान बेयाव बोराय बे थ' गथ' गथाइ गासैबो लोगो नांनानै जामुं जानाय जायो।
औ। बैसागुखौ होननानै मानो बुंनाय जायो?
बुजि मोनाखै नोंथां।
बुजियाखै अ
बुंफिनलाय नोंथाङा खनसे
बैसागुखौ बर'फोरनि आमाथख' होननानै मानो बुंनाय जायो?
बैसागुखौ बर'फोरनि आमाय थुख्लु होनना मानो बुंनाय जायो माने बैसागुआ गोदोनिफायनो सोलिबोनाय मोनसे रंजाथाइ फोरबो
अ
जायखौ गोदोनि आजै आजौ आजैमोना फाल खुंबोनानै दिनैया लासे फालिनाय जायो बेख खौ बर'फोरा एंगारनो हायिनिमो बर'फोरनि मोनसे एंगारनो हायै फोरबो बैसागोआ बिनिखायनो बैसागुखौ बर'नि आमाय थख ख्ल'बो होनना बुंनाय जायो।
नोंथाङा बैसागु मोसानायाव आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंनि? नोंथाङा बैस सागु मोसानायाव खननाय गान मोनसेबा मोननै बुंनो हागोन नामा
अ बैसागु मोस बैसागु मोसानायाव खननाय गान
खन्नाय गान आरो खननाय गाना गुसुंबाबो जागोन ओरैनो जिगि जाया बाय
औ खननाय मेथाइआथ' गोबां दोङो
ओरैनो मोनसेसो बाबो जागोन दे
मोनसे सो
उम
दा गिबियाव दोङो आदाराम नावआ लाबो
अ
ओमफाय
आं दा दे ओमबा जोंनिया बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय
अ जागोन नों
बेखिनावनो जोबबाय उम गोजोननाय थाबाय कुइसन आरो एन्सार बुंनायनि थाखाय फिनायखौ बुंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे उम नोंथांआ दानना हरनाय
अ जागोन दे नोंथां